खोनादों नोंथां।
अ आं नोंथांनि नोंथांनि सेराव आङो दा ओ गोदोनि न' लुनाय आरो आथिखालनि न' लुनायनि बागै बे आयदानि एसे बागै बुंनो सानदोंमोन बुंनो हागोन ना?
औ औ औ हागोन नोंथां।
ओ न' होननानै बुङोब्लाथ' जोङो सुबुं माहारि थानायखौनो मिथिनो हायो नङा होनबा नों
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
गोदोनि समावथ' जोङो गोबां औवा रायदों, थाराय आरो ओ माखासे नारा जिगाबफोरजों जों लुनायखौ नुनो मोन्दों। नंगौदा नोंथां बेफोरबायदिनो न'फोरखौ जों सिगां लुनो थाखाय सिगांनि समावथ' जोङो न' गोदोथारनि मुगायाव बुंनो थांबा जोंहा न' लुनायखौ जोङो नुनो मोनामोन बिसोरो दन्दरफोराव थानायखौ जों मिथियोमोन ओ इफोरबायदि थानायखौ जों मिथियोन नाथाय बिदिनो समनि सोलायबोनायाव एसे आरो जौगाबोनायाव मानसिफोरा गावसिनि गोसोनि गावसिनि मेलेमजों साननाय सोरजिनायजों लोगोसे बिसोरो सम लानानै सम एसे दाव जौगाबोनायजों बिसोरो गावसिनि न' लुनानै लानो रोंबोदों। सिगाङावनोथ' बि सिगाङावनो बिसोर न' लुनो थाखाय सिगां ओ न'नि बिथा सायख'ग्रोनाय जायो नोंथांआबो मिथिखागौ जानागौ इखौ। बेनि हाग्रा-बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै बेखौ खुन्था गायो। बे खुन्थायाव जोङो गिबियावनो खुन्था गायनो थाखाय जों गिबियावनो बोरला बोरला बानायनाय जायो बोरलाखोथ' ओ माने बो ला माने गोजौ फुजा होनानै जोङो बोरला खाथाबनाय जायो बिनि उनाव मोनफ्रोमबो औवानि खुन्था गायनानै जोङो लायो बिदि बायदिनो जोङो औवाजोंनो गोबां रोखोमनि बानायो औवाजोंनो जोङो ओ ओ बेराबो खामनो हायो आरो औवाजोंनो जोङो गोजौनि बेफोरबायदि थिं होग्रा बेफोरबायदिबो जों खालामनो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो न' लुनायनि बेलायाव बुंनो थांबा जोंहा साहाथिं थायो ओंखाम संग्रा बेखौ' नोंथाङा मिथिखागौ खोलाथिं थायो मोसौ गलि आरो बेफोरबायदिनो जोंनि सानजा फोथिं एबा सोनाब फोथिंबो जोंनि थाग्रा खथाखौ जोङो लुनाय जायो जोंनि बर'फोरनि फोथायनायथ' गोबां रोखोमनि न' लुनायनिबो निम दङ जायनि थाखाय आइ बिसोरो ओंखाम संग्राखौ जेब्लाबो साहा थिंखौ लुयो आरो मोसौ गलि जेब्लाबो खोलाहा थिं थानांगौ होननानै बेफोर नेम बायदियै बानायो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि मोसौ गलिनि साइदथिंजाय एबा बिनि उनथिंजाय जोङो बारि बागानखौ बानायनाय जायो नोंथाङाबो मिथिखागौ बेखौ बारिबा गोनखो जोङो मोसौ गलिनि उन फोथि नुनायखौ मोनो मोनो आरो आथिखालनि मुगायाव बुंनो थांबा आथिखालनि मुगायाव गोबां रोखोमनि दानिया सिमेन्ट अन्थाइ बाला आरो रड आरो इथाफोरजों नु लुनायखौ मोनो मोनो गोबां ओ गोजो गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि एसेबां थाला थाला जों न'ना न'नि सायाव न' लुनायखौ नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव दा बेफोरबायाददि सिमाइट सिमेन्टारि इसमिन्ट आरो रडफोरनि गोरा बाहायनायजों गोरा गोरा गोरा मुवाफोरजों जोङो गलायनानै बेफोरबायदि बिदि गोरा खालामनानै जोङो गोजौ गोजौ थाखो थाखो जों न' लुनो हायो। जायहा बारहुंखा बारब्लाबो एबा मायबा बांग्रि फैयोब्लाबो गोसा अखा हाबाबो जोंहा जेबो ओ माबा गैया जेनेबा जेबो एसेबां ओ असुबिदा गैया अ औ खहा गैया गोदोनि मुगायाव थ' बादि अखा हाबाबो बेफोरबायदि बारहुंखाफोर बारला बायबा जोंहा जोबोद बैसांसिं एबा टेबोल सिंफोराव हाबनो गोनां जायोमोन। अखानि थाखाय रैखानि थाखाय गावनि जिउनि रैखानि थाखाय ओ थाङाबो बे न'बा न' लुनायनि बागै एसे मिथियोबा आंनो फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां हागोन नोंथाङा दि बुंलांबाय गोदोनि दिनाव बानायनायफोरा न' लुनायफोरा जेरै ओ थोरि नारा बेफोरजों उखुम बानायोमोन। बिदिनो गोदोनि दिननि ओ दानिख्रुइ आं गोदोनि दिनखौ साबसिन मोनो मानोना गोदोनि दिननि न'फोरा ओ बा बाराद्राय ओ गोजां जेरै दा सान्दा बोथोर जाब्लाबो बारारै थान्दा जाया आरो गोलोम बोथोरावबो गरमब्लाबो एसे थान्दा होयो। बिनिखायनो बाहाय मोजां मोनसिनोमोन आरो। मा होनगोन बेफोरखौ ओ अखा हानाय बोथोराव उम बाहाय उम अखानि दैजों सेरनाय एफोरो बाहाय जायो आरो।
औ नोंगौ‌।
जाबा औ। बिदिनो दानि जुगावथ' नोंथाङा बुंलां खाबाय इथाजों रडजों बायदिसिना होनानै बानायनाय बे इथाजों रडजों बानाय नोंथाङाथ' बुंलाखाबाय ओ मा होनगोन ओ गिबि खुन्था लुनायाव फुजा होनाय एफोर
औ औ नंगौ नोंथां।
जोंनि गामि एरियायावथ' दाबो नुनाय मोनो। जेरै दा जोंनिया बांसिनानो हानि हानि न' लुनाय नुनो मोनो। गामि एरियायाव बांसिनानो बिदिनो ओ नोंथाङा बिदिनो न' बिल्डिं न' आरो बिल्डिं न' आरो मा होनो बेखौ हा न'नि फाराग खौ बाहाय बुंनो हागोन नामा? नोंथां ओ जेरै दा जेरै दा ओ हानि न'आव मा सुबिदा आरो असुबिदा जायो। आरो बिल्डिं न'आव मा उसुबिदा
अ औ बुंनो हागोन नोंथां बुंनो थांबा मोननैबो न'आव ज जोंहा भारतखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदि हानि न'आवथ' जोङो सिगाङावनो जोङो बेफोरबायदि बिथा सायख'नानै आरो हाफोरखौ जोङो रोगानानै माखासे माबा खालामनाय जायो हा रोगानानै जोङो बिथा बानायनाय जायो। बिनि उनाव जोङो बेफोरखौ मोजाङै मोजां रोखोमै जों बे न'फोरखौ लुवाबा जोङो मोजां मोजां खुन्था होनानै जों लुवाबा गोरा गोरा बुस्थुफोर खौ औवाफोरखौ नायनानै जोङो बेफोरबायदि खुन्थाफोरफोरखौ जों गायसननानै न' लुगाबा जोंहा जोबोद खहा जायो मानो होनबाना जोंहा बारहुंखा बारनायजों आरो बेफोरबायदिनो माबा माबि गोलैसिननाय बारहुंखाजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि दंफांफोर गोलैयो। जायनि थाखाय बिसोरो बेफोरबायदि गोरलै-गोरलाम बुस्थुफोरखौ जोङो बेफोरजों जों न' लुयोबा जोंहा जोबोद खहा जायो मानो होनो ना बेफोरबायदि दंफांफोरा गोगलै सिनला बायोब्ला बेफोरबायदि खमजुरि बुस्थुफोरखौ होनायावनो बायनानै जाय मानसिफोरा बे न' सिङाव थायो बेहा जोबोद जोबोद जख खम जानायखौ जों मिथिनो मोनो जायनि थाखाय खायफा-खायफा मानसिफोरा जिउ गोमा नांगौ जायो। आरो बेफोरबायदिनो बुंनो थांबा जोंहा बे हानि न'खौ जोबोद मोजाङै लिरनांगौ बे खौ लिरनायावबो जोंहा सिगां बे हाखौ ओ बे न'खौ लुनो थाखाय जोंहा औवानि खामिखौ बानायनाय बेराखौ हेबनानै लाग्रोनाय जायो। जायखौ जोङो उल्थां फाल्थाङै होब बासो जोंहा हाया सिथाबो उल्थां फाल्थां ओं हेबालासिनो बे मोनस से सायदजोंनो जोङो हेबनानै दोनोबा जोंहा हाया सिथाबा। ला हाया जेसेबांनो सिथाबा दासिननाय जायो। एसेबांनो जोंनि हाया गोलैफिनो। जायनि थाखाय जोङो बे बेराखौ उल्थां फाल्थां बानायनानै हाखौ मोजां जुजाय एबा जिगाब दानस'नाय ओ दोखो दोखो फिसा फिसा दानग्लिनानै जोङो उम गोबोरखि होनानै मोजाङै गाबफ्लेनानै लिरनांगौ जायो। होनबासो जोंनि बेरायाबो गोरायै थागोन। आरो बे हाजों मोजाङै लिरथेबा जोंनि न'आबो गोख्रोङै मोजाङै थागोन। आरो जोङो हानि न'आव जोबोद ओ मोजाङैबो थानो हायो मानोबा जोङो हानि न'खौ बाराद्राय गाहाय बो लुद्रायाबाथाय जोंहा बार हाबा जायाव जोबोद गरम जायो जोंहा। गावनि नांनाय हिसाबै गावनि ओ था थाव एबा गावनि ओ बाहायथाव बायदि जों न'खौ लुना लानांगौ हानि न'आव जोङो गुसु मोनो। आरो बेफोरबायदिनो गरम बोथोरावबो जों मालाबा सम लानानै जोंहा मालाबा अयथासार गरम जायो। आरो मालाबा सम लानानै जोंहा गुसु जायो। आरो बे न'खौ जोंहा लिरफा लिरफा लिबाय थानांगौ लिरबाय थायाबा जोंहा हाद्रि ओंखारो। आरो इफोरबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोबा फाखा नोङो गुबुन थांबा जोंहा फाखा न'आ जोबोद गुसु मानो होमबा जो जोंहा गोजां गरम बोथोराव जोङो बिख फोरावनो जोङो बनानै फाथियो एबा न-नङाबा फासो ओ जिफोर बनानै जोङो बेहायनो उन्दुनानै थानो हायो जोंनि गरमखौ मालाबा समाव जाहा लाइन गैया जायो जायनि थाखाय जोबोर गरम मोनो। बिनि थाखाय जों बे फाख जि गासेफोर बनानै जों उन्दुना थानो हायो। बेखौ लुनो थाखाय नोंथांनि सिगाङाव बुंखाबाय बाला नांगौ सिमिट नांगौ इथा नांगौ रड फोर नांगौ होनानै बेजों लोगोसे जोंहा गोसोआव सोरबा सोरबा धालाय होनानै लायो थिंनि अनगायै। धालायहैयो थिंजों खायबा खायबा न'आ जोबोद गरम जायो जायनि थाखाय बिसोरो धालाय धालाय होनानै दि लायो आरो बे न'खौ जोंङा सुख समाय होनो थाखाय जोबोद खालार खालार होनाय जायो सोरबा सो सोरबा गोजा खालार, सोरबा गोथां, सोरबा गोमो आथिखालावथ' जोङो सरकारि न'फोरावबो बेफोरबायदिनो स्कुल फरायसालिफोरावबो गोमो गोमो खालारफोरखौ जों होनाय बायदि होनायखौ नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदि बुंनो थांबावबा जोंहा ओ फाखा न'नि उसुबिदा ओ सुबिदा होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि सुबिदा मोननो हायो। आरो बुंनो थांबा गावनि मोजाङै सिमिट अन्थाइफोर उम मोजां बाहायैफोराव जोंहा जोबोद खहाबो होनना बुंनो हायो। मानसिफोरा बिल्डिंफोर लुयो। जों गोनां गोनां मानसिफोरा नाथाय खायफा खायफा मानसिफोरा फैसा गैयैनि गेजेरजों बिल्डिंखौ लुनो नाजानानै जोबोद लस खामनानै लाय लायो। मानो होमबा दा थाखा बुजा गैयाबा जोंनिस सेबां गिदिर गिदिर न' लुना लानो हाया। ओ जायनि थाखाय बिसोरो एसे एसे बुस्थु बाहायनानै जेरै ओ रड फिसाफोरखौ होनानै आरो बेफोरबायदिनो एसे एसे बिबांनि सिमिटफोर होनानै जायनि थाखाय जोंहा एसे बांग्रिंफोर मावो गाबोननो गावस्राला बायनानै बेफोरो गोलैनो हमो जायनि थाखाय गोबां मानसिफोरानो गावनियाव होसि हिननानै थैनांगौ जायो। बेफोरबायदिनि थाखाय साफ्रोमबो मानस सेन गोख्रों जानांगौ। जा हायो गावनि गोसोबायदि एफोर नखौ सोब गोजो गासिबो सुबुङानो लुना लानांगौ। नङाबा गावनि देरनायखौल' साननानै बेफोरबायदि नुलुयोबाबो जोंहा जोबोद उसुबिदा जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेफोरबाय दिनो फाखा न'खौ दैफोरजों लिरो दैजों लिरो ओ जोङो दैजों लिर नायजों लोगोसे साफा साफ सिखोन थानो थाखाय खायफा खायफा मानसिफोरा बेहाय स्राबफोरजोंबो लिरो आरो खायफा खायफाफोरा ओ मोजाङै दैखौनो उसिफाव जासे होनानै उनाव बे न' लिरग्रा मोनसेजों जोङो दैखौ सोबखांनानै मोजाङै ओ लिरनायखौ नुनो मोनो आरो खायफा खायफाखौ टेटलफोरखौ बाहायनायखौबो नुनो मोनो। ओ दिनैनि बेफोरबायदि गोदोनि न' लुनाय आरो दानि न' लुनायनि बागै नोंथांनि सेराव आङो नोंथाङा आंनि सेराव जा एसे बिबुं थि होदों नोंथांनिसिम आङो साबाय खौ जासियो आरो दिनैनि बे न' लुनायनि बागै आङो एसेबांनो दोनथ'नो सानबाय गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोनथों नोंथां गोजोनथों।